औ नोंथां खोनादों दे
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना
औ नोंथां दं दे
जों दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों जों माबायदियै जिउ राहा दानो हायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा सोंद'यै फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनाथ' दाउ अमा फिसिनायाथ' गोदोनिफ्रायनो हुदा दंखायो। आरो जोङो दासि दामबो बेफोरबायदि फिथिनानै न'खर सोलिनायखौ ओ जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो ना जोंनि ओनसोलाव जोङो दाउ फिसिनाय बुङोब्ला बा जोङो मोनथाम रोखोमनि दाव फिसिनाय बे खौ नुनो मोनदों बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै आङो ओ गिबियावनो जा जोंनि देसि दाउ बुङो बे आरो बयलार दाउ आरो कयलार दाउ आरो जोङो ओ दिसि दाउखौ फिसिनायाव जोङो न'खराव फिसा थाखायोब्लाथ' मोजांखा आरो गैयाब्ला जोङो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो जेब्ला बियो। फिसा जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ जेब्ला फिसा जाखांनायनि उनावनो जोङो बेखो बेखौ बिमानिफ्राय आलादा खालामना दोनखानाय जायो आरो जाहाथे जेला बियो बिमाजों आदार जानो थाङोब्ला हाग्राफोराव बा गोबोरफोराव एरयोब्ला बिसोरनाव मोदोमाव गाराय बायदि आइ आरो साहि बायदि बानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो ओ फिसा ओंखार खांनायनि उनावनो आलादा खालामखानानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरनो आदार महरै न'खरनिनो जा ओ माइरं एंखुर आरो बाजाराव मोननाय दाना बायदिफोरखौ होफैनाय जायो आरो। आरो बेबायदि बिदिनो जोङो कयलार दाउनि बेलायावबो एसे एखेआनो नाथाय जोङो बिसोरखौ ओ जेरै न'नि दाउफोरखौ उदाङै हेगारनाय जा जायो बिबदि बांसिन बिसोरखौ हेगारनाय जाया आरो बिसोरनोबो जों बाजारनिफ्राइ दाना बायदिखौनो होफैनाय जायो नाथाय जा बे ब्रयलार दाउ बेखौ जोङो न'आव फिनायखौ बांसिन नुवा आरो बे खौ फार्मफोराव बांसिन ओ फिसिनाय जायो आरो बेनि थाखाय जोङो आलादा ओ बाजारनिफ्राय मोननाय आलादा बिसोरनि ओ आदार मोननाय जायो आरो बेखौ होनाय जायो आरो बिसोरनो जोङो दाउनि फ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो ओ जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो दावदैफोरखौबो फाननानै ओ बेजों रांनि हेफाजाब मोननो हायो। आरो दाउफोरखौबो फाननानै जोङो रांनि आंखालफोर जायोब्ला जोङो ओ बेजोंनो हेफाजाब मोन लानो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओनसोलाव ओ बोरमाखौबो फिसिनाय नुदों। बोरमा बुङोब्ला जोङो मै रोखोमनि फिसिनायखौ नुदों आरो मोनसेया जाहैबाय ओ लक केेल बोरमा आरो मोनसेया जाहैबाय राम बोरमा।
लकेल बोरमाखौ जोङो ओरैनो फोथारफोराव हैनानैबो दोनोब्ला बिसोरो ओ बेफोरनिफ्रायनो आदार जायो नाथाय जोङो राम बोरमाखौ खौ बेफोरबायदि हैनानै दोननाय जाया आरो बारा बिसोरनि थाखाय
बिफांनि बिलाइ बा फाख्रि बिलाइ ओ गाम्बारि बिलाइ बायदिखौ हाननानै हो फैयो। आरो ओ गुन्दै बा सापर बायदिखौबो जाहोयो आरो माइरंफोरखौबो जाहोनाय जायो आरो आरो बिसोरनि देहाया मोजाङै थानो थाखाय जोङो बिसोरनो सांबो बानायना होनाय जायो आरो। जोङो ओ दाउ बायदिनो बोरमानिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोङो बोरमाफोरखौबो ओ जेब्ला रांनि आंखाल जायो अब्ला फाननानै जोङो राङारि हेफाजाब मोननो हायो आरो
उम
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ दाउ अमा फिसिनाय जायो नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायदोनि
औ नोंथां फोरमायलाय
ओ जोंहाथ' जोंनि जिउ खुंनायनि गुबै राहा होननानै जोङो जुनार जिब जुनार फिसिनायखौनो जोङो बांसिनै साननाय जायो जेरै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिनानै संसार जाबोग्रा मोनसे हारि हिसाबै जोंहा सिनायथि मोनबोखानाय थिग बेबादिनो ऐ जेरैबायदि जोंहा जानायनि बेलायावबो ओ अमा बेदर होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'निनो ओंख्रि होननानै बेदर होननानै जोङो बुंनो हायो। जों बेखौहाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फिबोदों। नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बांसिन अमा थावख्रि अमा दिसि बेफोरखौहाय जों फिबोनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो सादारन अमा आरो माखासे फार्मनि अमाफोरखौहाय जोङो फिनाय खौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो अमानि गुबै आदार होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फ्राथ' बांसिन गुन्दैखौनो होनाय जायो नोंथां। ओ बेवहाय जोंहा थास' बिफांखौ दान्नानै रुनानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे लाव खुम्ब्राफोरखौ रुनानै होनाय जायो। बेबायदिनो ओंखाम खालायफोरजों लगायनानै होमबानो जों आदारखौ होनाय जायो बेबायदिनो जोंहा अमा फिनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार मुलाम्फाफोरखौहाय जों मोननो हायो जेरै जोङो अमाखौ फिसा समावबो जों फाननो हायो फेदेरनानैबो जों फाननो हायो जेरैबायदि जों अमा फिसिनानै न'खर खुंनाय न'खर सामलायनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आइजोफ्रा ओ न'खरखौ सुंथानानै लाबोगासिनो दङ थिग बेबायदिनो आथिखाल समसिमबो जोङो फिबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै मासे अमा फिसानि दामा आथिखालनि बाजाराव जोङो ओ थामरोजा ब्रै रोजा सिम सौहैनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा अमा फिसिनानै गोबांथार मुलाम्फा मोनो जेरै गंसे न'खराव मानै माथाम अमा बिमा जोङो जुदि फिनो हायोब्ला अमाया जुदि जिथा बा जिनैथा अमा फिसा आजायनानै होयोब्ला जों मास मोन मास सय माससोनि गेजेरावनो जोंहा ओ फाथालनैसो फाथाल जोंहा ओ अमा फिसा आजायनानै होयो जोंनि अमा बिमाया जोंहा फिसा जाजेननायनिफ्राय लानानै मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो जोङो फाननो हायो बेबायदिनो जुदि जोङो सय मासनि गेजेराव बा बिमा माथामनि फिसा जेरै थ्रिसथासो अमा जों जोंहा गोबांथार बिदिनो ओ मुलाम्फा खालामनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा आथिखाल समावहाय जों गोबांथार ओ बैफोर अमा गामियारि ओनसोलनि अमा फिनायनि अनगायैबो जों आथिखाल समावहाय गोदान बिरोंदामारि आदबफोरजोंहाय जोङो अमा फिनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जों लाबोनानै ओ जेरै ओ फारामनि अमा गुफुरफोरखौ जों लाबोनानै जोङो फिफैनाय जायो जेरैहाय अमा बिदि अमा फाराम फिनो थाखाय जोंहा फाखानि न'नि गोनांथि जायो नोंथां बिनि उनावहाय जोंहा फाखानि न' लुनायनि उनाव जोङो माखासे ओ अमानि आदार हिसाबै जों दानाफोरखौ होनाय जायो आरो बेफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय जों माखासे भेक्सिनफोरबो होनाय जायो अमा बेमारफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय आथिखाल समाव जों अमानि माखासे बेमार जाफ्लेबाय थानायखौबो जों नुनो मोनो बेखायनो बैफोर बेमारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों भेक्सिन होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो माखासे जेरै अ अमा फिनो थाखाय जों गामि ओनसोल बा न'खरनि एसे गोजान जायगायावसो जों फिहैनांगौ मानो होनोब्ला बैसोरनि ओ जेखिनि खि हासुदैफोर बेफोरखौ जुदि जों न' सेराव जुदि फियोब्ला जों थानो हायि बायदि जों मोनामनाय मोनगोन आरो लासै लासै जोंनाव बेमार आजाराबो सनदेरगोन बेखायनो ओ एसे जानगारावसो जोङो दाउ अमाफोरखौ फार्म खालामनानै फियोब्ला जोबोरैनो मोजां जायो दा आथिखाल समावहाय जोंनि गोबां सुबुंफोरखौ बेफोरबायदिनो ओ जिब जुनार दाउ अमा फिसि नानै जोंहा गाव गावनि जिउ राहाखौ दानायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरैहाय ओ नोंथाङा दा होननाय बायदि जोङो दाउ फिनानैबो जोंनि जिउ राहाखौ जों दानो हायो जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखा जाबोदों बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनायावबो आखा फाखा जेरैहाय बेफोरखौ फिनानै बेफोरखौ फाननानै जों रां आरजिनानैहाय जोंनि माखासे गोनां जानाय जेरै फिसा फिसौ फोरोंनाय अ एडमिसन लानाय जि जोम बायनानै गाननाय जानाय लोंनायाव बैफोराव जोंहा माखासे गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो दाउ अमा फिसिनानै फाननायनिफ्राय जों मोननो हाबोदों बेबायदिनो जोङो ओ गोदोनि दिनावथ' जोंहा गोबांथार मोसौ बाथोन मैसो बोसोन बाथोनफोर दङमोन बेबायदिनो जोङो मोसौफोर फिनानै मैसोफोर फिनानै जोंनि सुबुंफोरा गोबांथार माखासे दोहोनि सुबुं जाबोनो हादों दोंमोन ओ आथिखाल समाव जोङो नाथाय मोसौ बाथोन मैसो बाथोनफोरखौ बांद्राय नुनो थांबां लिया ओ बयहाबो गावाब गाव गुबुन जेरै गोदान सानखांथिफोरजोंहाय गोदान गोदान खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनसै बेबायदिनो जोङो बोरमा फिनानैबो जोङो जिउ राहाखौ खुंनो हायो जे जिउ ओ बोरमा फिनो थाखाय जोंहा मोनसे लांदां फोथार बा ओ एसे हाग्रा हाग्राबारि जों बिदि थायोब्ला जोंहा जोबोरैनो मोजां मानो होनोब्ला जोङो बोरमाखौ हगारनानै उदाङै हगारनानै होयोब्ला बोरमाया जोबोरैनो मोजांसिन देरो बोरमाफोरखौ जोङो खायफायाव बोरमा बा मेन्दाफोरखौबो जों फिनाय नुनो मोनो जोङो जिब जुनार फिसिनानै जोंनि जिउ राहाखौहाय जोङो दानानै लानो हायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे जोङो बेफोरखौ माबायदि फियोब्ला जों बांसिनै मुलाम्फा मोननो हायो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ नोंथां जों बेफोरखौ दाथ' जोङो बांसिनैनो सुबुंफोरखौ फार्म बानायनानै फिनायखौ नुदों आरो नाथाय जोङो बिसोरखौ उदाङै हेगारनानै फियोब्ला बांसिन ओ बिसोरनि देहाफोरखौबो मोजाङै थानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो
गोदोथ' जोङो जेबो बिसोरनो देहाया मोजां थानायनि थाखाय मुलिफोर बाहायनाय जाया नाथाय जोङो दानि समाव ओ बिसोरनि देहाया मोजां थानाय मोजां जानायनि थाखाय बिसोरनो ओ जेरै हागौ जोङो बायदि मुलिफोर बा भेक्सिनफोरबो बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां
उम
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जोङो बोरमानि अनगायै बोरमा दाउफोरनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौफोरखौबो फिनायखौ नुदों जोङो मोसौ नायावबो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो ओ मोसौखौ उदाङै हेगारालासिनो बिसोरखौ ओ न'आवनो बा फार्मफोरावनो नो दोननानै बिसोरनो आदार होफैनानै बिसोरनि ओ जेब्ला फिसा जाहोयो अब्ला जोङो बिसोर बिसोरनो मुलिफोर होनानै बा भेक्सिन बायदि होनानै बिसोरखौ जोङो ओ फिसा जाहोनायखौबो नुदों आरो नोंथां
उम उम
नोंथाङा बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै ना औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
हवातस प्रब्लेम